हेल' नोंथां।
अ' नोंथां औ।
औ।
अ' दा नोंथाङा बुंनोसै जों मानि सायाव सावरायनो।
जों दायो ओ दानाय लुनायनि सायावनो सावरायसै नामा नोंथां?
औ औ। दानाय लुनायनि सायाव ना।
बै समनि जेनाखि बर'फोरनि दानाय लुनाय आरो आथि खालाव माबादि सोलायबोदों बेफोरनि सायावनो सावरायसै दानाय लुनायनि सायाव।
मोजां मोजां औ सावरायजागोन दे।
औ दानाय लुनाय होनोबा जों ओरैनो मिथिखायो बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो गावनि आखाइजों दानानैनो न'आव दा नानैनो ओ गाननाय जोमनाय फोरखौ गानबोदों आरो बै समाव जों नुनो मोनोमोन बर'फोरनि बा बर' गामिनि न'खर, न'खर ओ हिसानसालि नुनो मोनोमोन आरो सि दानो थाखाय बाहायनाय। आमफाय आथिखाल मुगायाव नायोबा जों नुनो मोनो बेफोरबादि जेनाखि बर'फोरा सि दानाय हुदा बेयो लासै लासै खमायबोदों आरो। बबेबा बबेबा गामियाव गोबाङैनो नुनो मोनो थेवब्लाबो गोदोनि बादि जों न'खर न'खर ओ सि दानायखौ बाङाय जानायखौ नुबोगासिनो दं आरो।
अ' अ' नोंथांनि नेटआ एसे प्रब्लेम हो दोंमोन आरो दा मोजां जाबाय दे।
अ' खोनादोंना एबार।
औ खोनादों क्लियार।
औ औ आं नोंथां माने बुंगासिनो दं गोदोनि समाव जोंनि बर'नि न'खर, न'खर हिसानसालि नुनो मोनोमोन। औ। सि दानो थाखाय जेनाखि बाहायो ना नोंथां? बर'नि न'खर, न' नखर सि दानाय नुनो मोनोमोन जों गोदो
औ
नाथाय आथिखालाव दासिमबो सि दानाय हुदाया दङब्लाबो आथिखालाव खमायबोनायखौ जों नुगासिनो दं आरो
औ नंगौ
औ दा नोंथाङा सिनि जायगायाव जायगायाव माबादि बे दानाय लुनाया सोलिगासिनो दं बेनि फारसे एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ जोंनि ओनसोलावबो गोदो न'खर न'खर थाब नुनो मोनोमोन आरो ना नाथाय आथिखालाव बिसोर जों खम जाबाय आरो ना नुनो मोननाया ओरैनो आथिखालाव सोंनायाबो मेसिन द्राम ना मा होनो
औ औ नोंथां
सोंनायखौ जों नुनो मोनसै आरो गोदोनिया जेनेबा थाथजों सि दायोमोन नङा होमबा
औ
औ दा दानिया मा जाखो मसिन मेचिनजों दानायखौ जों नुनो मोनसै आरो सालखुन्था थंब्रै गायनानै बेयावनो थाथ दोननानै सि गाय मा सि दायोमोन गोदोनि सुबुंफ
औ
आथिखालाव मा मेसिनजों रेडिमेड बिदि बिदिजों दानाय जानोसै आरोना
औ औ
जेनेबा ओरैनो नोंथाङा बर'नि जेनेबा आगर मोनबेसे मिथिगौ जेनेबा बर' बर' आइजोफोरा जे दख'ना बा फास्राफोराव एरो बि मोननैसो खि आगरनि मुं होनो हागोन नामा
हागोन नोंथां हागोन जेनेबा ओ दिंखिया आगर ओमफफ्राय थाइगिर बिबार आगर हाजो आगर बेफोरनो म मख'जाथाव आरो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव आगरफोरा
औ औ आरो नोंथाङा जेनेबा दा ओ बे सि दानायाव नांनाय माखासे आइजेंफोरखौ मोननैसो मुं होननो हागोन नामा?
जोंनो सि दानो थाखायथ' थारनि गोनांथि जायो ओमफ्राय बेजों लोगोसे गनस सा रासो बबिन ओमफ्राय बिदिनो ओ साल खुन्थानि गोनांथि जायो नोंथां
औ
औ। दा नोंथाङा बुंनो हागोन नामा? जे जोंनि आथिखालाव बेफोरबादि बर'फोरनि गामि गामि जेनाखि सि दानाय बेफोर खमायनायनि जाहोनफोरखौ बुंनो हागोन नामा? आथिखालाव मानि थाखाय खमायबोगासिनो दं बेफोरो। मानि थाखाय नोंथां? बुंनो हागोन ना?
औ ओरैनो आथिखालाव बिगियानारि जुग जाबाय नालाय। नङा होमबा? सुबुंफोरा सुबुं नि साननाय हनाया सोलायबाय गोबां आदुनिक आदुनिक आगजुफोर ओंखारदोंसै। जायनि जाहोनावबो थाथ थाथजों दानाय जे साल खुन्था थंब्रै गाहाम दानस'नानै गय गय फिफांफोरनि फ्राय दानस'नानै गायनानै बेफोर सम लायो बा खस्थ' जायो नङा होमबा।
औ औ।
खालाव मा जाबाय बेफोरखौ इजि खालामनो थाखाय लहानिनो था दोनग्रा माखासे थंब्रै फ्रेम गोनां लहानि मोनसे फ्रेम फैयो। बेयावनो था खौ दोननानै दानाय जायो आरो ना‌।
औ औ।
फोरबायदिनि थाखाय माने बिगियानारि जुगाव बे आदुनिक आदुनिक आगजुफोर ओंखारनायनि थाखायनो आं सानो आरो ना। माने बर' फोरनि दानाय लुनायनि बे आगजु जे बेफोर सोलायबोदों होननानै।
नंगौ नोंथां।
गोदोनि समाव सो अथ' जों नुनो मोनोमोन जेनेबा सोरबा न'खरनि मानसिया सि दायोबा बे न'खरनि मानसिनावहाय सि सोंनो थाखाय खाथि खालानि गोबां सि दाग्रा सुबुंफोरा हेफाजाब होलायोमोन नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नंगौ।
नाथाय आथिखालाव फैयै फैयै नुनो मोनबाय जोङो बैफोरबादि हुदाया लासैयैनो खमायबोबाय। बुंनो थाङोबा जोङो दरसे बर' गामियावहाय ओ सि दाग्रा सुबुंफोरखौ जोबोद खम मोननो थांङो आरो
उम।
दा बेफोरनि जाहोनानो जाबाय नोंथां दहाय बुंनाय बादि जेनेबा ओ आथि बिरों दामिनारि जुग नालाय बेवहाय गोबां मेचिनफोर ओंखारबाय सिदानो थाखाय । जायनि थाखाय खमायबोगासिनो दं आरो बे जोंनि गामि गामि सि दानायफोरा बे जोंनि जेनाखि सोंनानै सि दानाय बिदिया।
औ नंगौ नंगौ ओरैनो नोंथांमोननि न'खो न अ बुंसाय दे।
दा गोबां ब्रेनडफोरबो ओंखारबायना नोंथां बिदिनो जों गलाफोराव बायनानै मोननो हायो नङा होमबा जायनि थाखाय न खर न'खर सि दानायफोरा खमायबोगासिनो दं आरो
औ औ। जेनेबा नोंथां मोननि न'खराव ओरैनो सिफोर दायो नामा?
औ जोंनि आइआ दायो नोंथां। अब्लाबो सिगां समाव गोबां दानायखौ आं नुदोंमोन ।नाथाय आथिख खालाव बैसोजों लोगोसे खमायबोबाय आ रो
अ अ‌। जिनेबा मा मा सिफोर दायो? ओरैनो मा मा सिफोर दाया।
ओरैनो गामसा दायो ओमफाय हिसिमाफोरबो दायो ओमफाय दखोनाबो दायोमोन आरो।
उम उम।
ओमफाय आं जोंनि गामियाव गोबां नुदों आरो जेनेबा ओ लाइमोन सेंग्राफोरखौबो सि दानायाव गोसो होनायखौ आं जोंनि गामियाव नुनो मोनदों।
उम मोजां मोजां।
दा जोंनि गेजेराव ओरैबादि जायो आरो जेनेबा हिनजाव हौवा फाराग खालामनानै हिनजावफ्राल' सि दानांगौ बिदि नुबोदोंब्लाबो आङो खोनाबोदोंब्लाबो नाथाय जोंनि गामियाव हौवाफोरखौ सि दानायनि फारसे गोसो होनानै गावसिनो ओ ज' ज' हिन्जावफोरजों सोंफानानै सि दानायखौ नुनो मोन्दों आरो।
औ।
बेफोरबायदि नुयोबा जोबोद गोजोन्नाय मोन्दों आरो।
औ औ। माने गोदोनि समाव मा जायोमोन बर' आइजोफोरा गाहायै न'खरखौ सामलायनो थाखायनो मा मा जायोमोन खालि बे सि दानाय बे सिखौ दायोमोन नङा होमबा रांखान्थियाव जाहाथे न'खरखौ मदद होफानो हायो। बिनि थांखिजोंहाय बर' आइजोफोरा सि बे खौ दायोमोन आरोखि ना ना।
औ औ।
नाथाय आथिखालाव गुबुन खामानिफोर मोननायनि गेजेराव बा गुबुन खामानि एभेलेबेल जानायनि थाखायनो बे सि दानायखौ एसे इसे एंगारबोनायखौ जों नुनो मोनदोंसै आरोना।
औ।
जायनि थाखाय बै समाव न'खर न'खर एम्फौ फिसिनायबो नुनो मोनोमोन नङा होमबा नोंथां।
औ।
औ बे एम्फौ फिथोबजों जेनेबा खुन्दुं दिहुनो
औ।
बे खुन्दुंनिफ्रायनो जों बेखौ बे जेनाखि एम्फौनि फिथोब बेखौ सोमहाबनानै ओ खुन्दुं दिहुननाय जायोमोन आरो बेजोंनो सि खौ जों गोदोनि समाव नुनो मोनो मोन नाथाय आथिलाव जों हाथाय बाजारनिफ्राय मोननाय खुन्दुंफोर नुनो मोनसै जायखौ आथिखालाव बेफोरखौ बायनानै बर' आइजोफोरा सि दानायखौ नुनो मोनो।
औ औ। जेनेबा बे एम्फौ फि थोबनि खुन्दुंनि सिया ओरैनो गाननो मोजां आरो बेसेन गोसा। सा होनदों नामा। ना नोंथां।
औ माने बे इन्दि एम्फौनि फिथोबनि जे खुन्दुंजों दानाय सि बियो जोबोर बेसे न गोसा होननानै आं खोनानो मोन्दों आरोना।
बेसेन गोसा औ नोंथां बेसेन गोसा।
आरो जेनेबा बाजारनिफ्राय बायनाय सि आरो जोंनि न'आव दानाय सि ओरैनोबाबो गोबां फाराग नुनो मोनो बाजारनि जेनाखि मेसिनजों दानाय नङा होमबा नोंथां बियो जाब जुब जायो आरो जोंनि जेनाखि खि बर' आइजोफोराद दानाय ओ बियो ओरैबायदि जायो जेन जोबोद मोजां आरो
औ
औ
इखौ जों हम मेद होनो नङा ओमबा? औ हम मेड होनबा फ्राय बियो जों मेसिनजों दानाय बिनिफ्राय एसेल'बो साबसिन होननानै जों बेखौ मिन्थि
औ आरो जुथ थाइनि बिथिङाव नायोबाबो जेनाखि जोंनि बर' आइजोफोरा दानाय बेखौ गोबाव जोरनाय नुनो मोनो आरो
नाथाय आथिखालाव बर'फोरनि गाननाय दख'ना जोमग्रा बेफोरखौ बर' मानसिफोरा दानायनि अनगायै गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो मा दानानैबा बे बर'फोरनि गाननाय जोमनायफोरखौ हाथाय बाजाराव फाननाय बिजिनेस खालामनाय बेखौ जों नुनो मोनसै आरो ना?
औ औ
गोदोथ ओरैनो जोंनि बर' आइजोफोरा बेफोरखौ गावसोर गाननायजों लोगोसे फाननायजोंबो न'खराव रांखान्थि जौगानायनि हाबाबो गोबां मावबोदोंमोन नङा ओमबा नोंथां? औ नाथाय आथिखालावसो बेफ फोर खमायबोबाय आरो
औ
औ दा ओमबा नोंथां जोंना नै टायेमा फैयै फैयै जोबायानो।
अ अ दे बिदिबा होमबा लाखिलायसै नङा होमबा?
औ नोंथां दे दे।
औ दे दे उम